हेलौ
औ नोंथां
औ नोंथांनिसिम फार्स्टावनो गिबियावनो ओ मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो जासिहरफिननाय थाबाय।
औ नोंथाङा दासान्दि मा खालामगासिनो दङ?
आं दासान्दि जेबो खालामथआ खै नोंथां ओरैनो दंथ'यो
औ नोंथाङा जेबो खालामाखैबा ओरैनो दङब्ला आङो नोंथांजों मोनसे बाथ्रा सावरायनो होननानैसो नोंथांखौ हरनाय जादों नोंथां। औ नोंथांनि सिम आङो दावबायनायनि सोमोन्दै एसे सावरायनो होननानै हरनाय जादों। नोंथाङा मा मा जायगायाव दावबायनानै मोजां मोनो। बेफोरखौ आरो आरो बर'फोर राव बर'फोरनियाव मा मा जेनेबा नेरसोनथि दावबायथावना बरफोरनि नेरसोनथि दङ बेफोरखौ एसे मिथिनो होननानै नोंथांनिसिम हरनाय जादों आरो नोंथाङा असुबिदा मोनाबा आंनो एसे फोरमायनो हा गोन नामा?
औ हागोन नोंथां। ओ दाव बायनाय होनोब्लाथ' जों गासैबोआनो मोजां मोजां मोनो दाव बायनानै ओ दावबायनाया जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथार होननानैबो जों साननो हायो। ओ मानो होनब्ला जोङो दावबायनानै गोबां बाथ्राफोरबो मिथिनो मोनो आरो ओ जोङो गुबुन गुबुन जायगायाव दावबायहैनानै गुबुन गुबुन ओ जायगा गानि बाथ्राफोरखौ जों मिथिनानै फैयो।
औ नोंगौ
जों ओ दावबायनाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार जों दावबायनोबो नांगौ ओ न' सिङावनो ओ थाबाय थायो ब्ला ओ जोङो ओ गुबुन जायगानि थासारि एबा जोङो गुबुन जायगानि बाथ्राफोरखौ जोङो मिथिनो मोना।
नोंगौ औ
दावबायबोनांगौ। ओ जोङो दावबायनाया गुबुन गुबुन रोखोमनि जायो।
उम नोंगौ नोथां।
खायफा सुबुङा ओ हाजो हाला दैमा दैसा आरि समायना ओ जायगाफोराव बेरायनानै दावबायनानै मोजां मोनो। आरो खायफा सुबुङा ओ गुबुन गुबुन ओ हादोरफोराव गुबुन गुबुन ओ जायगा फोराव दाव थायनानै मोजां मोनो बिदिनो दावबायनाया ओ बयनिबो गोसोआव गुबुन गुबुन ओ जायो
औ
द्राय दावबायनोबो नाङा ओ जों दावबायनायखौ ओ एसेबां दावबायनोबो नांग आ जों एसे खम खालामनांगौ ओ गावनिबेस गोसा समखौ ओ जोङो ओरैनो दावबायनानै बारहो हरनोल' नाङा ओ जों सम समल' दावबायनो नांगौ
औ नोंथाङा माबे माबे जायगायाव दावबायनोमोन बेखौ एसे बुंनो हागोन नामा?
औ आंथ' एसेबां बिदि गुबुन गुबुन जायगायाव दावबायफोरनो मोनाखै। आङो खाथि खालानि ओ बिदिनो ओ जोंनि हायेन ओनसोलावनो बिदिनो दैमा दैसा फोर थानाय आरो बिदि ओ
जोंनि बर'फोरनि गोसो ओ बर' जोहोलाव फोरनि गोसोखांथिफोराव नि मुङाव बिदिनो ओ पार्कफोर बानायनानै दोननायफोराव एसे एनै बेरायहैनो मोनदों आरो औ बिदिनो खाथि खालानि ओम हाजो हाला अ दैमा दैसाफोर थानाय जायगा फोराव बेरायहैनो मोन्दों।
औ नोंथाङा औ नोंथाङा गोस खौ माबायदि मोन्दों बेरायहैनानै?
ओ गोस-बेरायहैनानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनो। जोङो न'आव थाबाय थायोब्ला एसेबाबो ओ जोंनि गोस ओआव बेले बेजे माबा माबि ओ साननाय फैयो नाथ थाय जोङो बिदि गोजानाव बेरायनो थांब्ला एसे निजोम जायगाफोराव थानानै जोङो गोसोखौ जोबोर मोजां मोनो। औ नोंथाङाबो बिदिनो गोजान गोजान बिदि जायगाफोराव दावबायफेरनो मोनबाय नामा आरो दावबायनानै माबादि मोनो? दावबायनाया थाखाय ओ गोनां नंगौना नङा बेनि सोमोन्दै एसे बुंनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां हागोन। दावबायनाय होननानै बुङोब्लाथ' साफ्रोमबो सुबुङानो ओह दावबायनायनि दावबायनो लुबैनाय दावबायनो हास्थायनाय थायो नङा होम्बा नोंथां? साफ्रोमबो सुबुङानो गुबुन गुबुन दाब दाब जायगायाव बेरायनानै दावबायनानै गुबुन गुबुन जायगानि ओ आबहावा थासारिफोरखौ मोन थिनानै उम मोजां मोनो एबा जोंनि थाखाय मोनथिना लानायाबो मोजां नङा होमबा नोंथां? औ ओ जोंनि गोसो गोजोननायनि थाखायल' जोङो दावबायनाय जाया। दाव-दावबायनायखौ जोङो ओ गुबुन हारिनि गुबुन हादोरनि ओ बेफोरबाय दिनि सोमोन्दै जोङो मोन्थिनायनि थाखायबो जोङो दावबायनो हागौ दावबायनो हायो एबा दावबायनानै जोङो गोबां बाथ्राबो मोनथियो गुबुन हारिनि गुबुन रावनि जेरैबायदि गुबुन हारिफोरा माबादि रायजो जाबोदों मा बायदि थाबोदों गुबुन हादोरफोराव‌ माबायदि नेम खान्थि सोलियो, गुबुन हादोरनि सुबुंफोरा माबादि जिउ खुंबोदों एबा दा सोलिबाय मुगायाव माबायदि जिउ खुंलांगासिनो बेफोरखौबो जोङो उम मोनथिनो मोनो औ। जोंनि बर'फोरनि दावबायथावना जायगा होननानै मिथियोब्लाथ जोङो ओ कछारिफोरनि बेफोरबायदि जोंनि बर'फोरनि बायखोन्दा नेरसोनथि बेफोरखौ जों नायनो थांनानै मिथिना लानाया मोजां नोङा होमबा नों थां। औ जों बर' सुबुं हिसाबै जों बर'नि गोदो गोदायनि ओ आबै आबौ आजै आजौमोना माबायदि रायजो जाबोदों जोंनि बर'नि नेरसोनफोरा माबायदि बेफोरखौ जों दावबायनायनानै मिथि नानै लानाया मोजां। जोङो बिजाब बिजाब बायदिसिना बिजाब गेदेर गेदेर सुबुङा बिजाब लिरलांनाय बेफोरावबो फरायनानै जोङो मो न्थिनो हायो। थेवब्लाबो जोङो निजिनि थांनानै सिनिमे मेगनजों नायज्ला नायनानै ओ नुनानै बुजिना ला नाय एबा नुनानै मोन्थिनाया एसे मोजां। बांसिन जायो आरो नङा होमबा नोंथां। औ जोङो जोंनि गोसोखौबो गोजोननाय मोनबाय मेगनजोंबो नुबाय बेफोरबायदि। जायो आरो औ। नोंथाङा बेफोरबायदि दैमा दैसा थानाय बेफोरबायदि जायगाफोराव बेरायनानै मोजां मोनो ना मोना नोंथां?
औ मोजां मोनो।
औ आंबो बेफोरबायदि दैमा दैसा थानाय हाजो ओनसोलखो हाजो ओनसोलावबो जोंनि हायेन ओनसोलावल' नङा हाजो ओनसोलावबो बेरायनानै आङो जोबोर मोजां मोनो। नोंथाङा मोजां मोनो ना मोना? नोंथाङा बेफोरबायदि ओ हाजोनि जेनेबा ओ जोंनि दा गोनोखोआरि मुगानि साइन्स मिउजियाम बेफोरबायदि बायदि सिनायाव दावबायनो मोनबायना मोनाखै नोंथां?
औ आं थ' बेफोराव दावबायनो थांनाय जाथ'वाखै। इयुनाव आङो थांगोन होनना नै साननानै दं। ना थाय समनि ओ थिनायाव आङो बेयाव माने थांथ'नाय जाया खै आं थांनो मोनथ'वाखै
औ औ जोङो बर' सुबुं होननानै जोङो बरनि बर'नि बायदिसि ना नेरसोन थि बेफोरखौ बर'नि बायदिसिना थानाय जानाय बेफोरखौ बर'नि नेरसोनथिफोर खौल'मोनथिना थानाय मोनथिनानै थाबाल' जाया जोङो गुबुन गुबुन सुबुं गुबुन गुबुन रायजो गुबुन गुबुन हारिनि नलेज एबा गुबुन गुबुन हारिफोरा माबायदि रायजो जायो बेफोरखौबो जोङो मोनथिनानै लानांगोन नङा होमबा नोंथां। थां जोंनि थाखाय जोंनि थाखाय मोजां औ मिथिनानै गोसोखौ बो गोजोननाय मोनो आरो जोंनि इयुननि जेनेबा निजेनि रोंगौथिनि थाखायबो मोजां नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ औ
नोंथाङाबो ओ इयुननि समफोराव सम मोनोबाथाय उम सम एब बा रांफोर रांफोर थायोब्लाथाय बेरायहैनो हागोन नोंथां।
औ आं बिदिनो साननानै नै दङ
औ नोंथां
औ
नोंथांमोननि खाथि खाला जायगायाव बेफोरबायदि दावबाय दावबायथावना दैमा दैसा दोङ ना गैया नोंथां?
औ दङ खा खाथि खालायावथ' गोबां दैमा दैसा आरो हाजो बो दङ बिदिनो हाजोनिफ्राय बिदि दै बोहै बोहैबोनाय आरिफोरबो दङ जोंनि खाथि खाला औ
नोंथाङा औ औ नोंथाङा बेफोरबायदि जायगायाव जोंनि बर'नि बर'नि जेनेबा खाना जानाय एबा बेफोरबायदि बेफोरबायदियाव थांफेरबायना थांफेराखै बर'नि जेनेबा थेबो गोथावसिन बेदर होननानै मिथिब्लाथ' नोंथाङा अमा बेदर मिथिखायो जानांगौ बेफोरबायदि अमा बायदि बेदर जा लाव बेफोरबायदि बायदिसिना भाजा जेनेबा लोगोफोरजों जयै जाहायफेरबायना खोनाखै नोंथां
औ जाहैफेरबाय बिदिनो ओ बिदि हाजो खाथि खाला बिदि दैमा दैसा बिदि थानाय जायगायाव जोङो अ लोगो फोरजों ज' ज'यै जोङो ओ जोङो जाहैलायनाय ज' ज'यै जोङो बिदि खाना जाहैलायो बेयाव जोङो अमा बेदर ना आरिफोरखौल' जानाय जायो अमा बेदरफोरखौ एवनानैबो जायो आरो सावनानैबो जानाय जायो बिदिनो ओ खाथि खाला ओनसोलफोरावनो जोङो गोजानाव दावबायहैनो हायाब्लाबो नाथाय गासै नाबो थ समान जाया ओ बयहाबो सोरनिबा रांनि आंखाल थायो ओ बेफोरनि थाखाय फाय गोजान गोजान जायगायाव दावबायहैनाय जाया बेखायनो खाथि खालानि ओनसोल फोरावनो बिदि बिदि लोगोफोरजोंनो ज जयै जोङो बिदि खाना जालायनाय जोङो गोबांखौनो
औ औ नोंथांनि फ्राय गोबां मिथिफेरै बाथ्राखौ मिथिनानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों नोंथां थां औ जोंनियााथ समाबो एसे बावबायानो उनाव मोजां स सम आरो खोन्दो लानानै जों लोगो मोनफिनगोन औ जों जोबोर जोबोर गोजोननाय थाबाय
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय